खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा सम दंना?
औ दङ नोंथां।
नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन नामा औ बैसागुनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ सावरायजागोन नोंथां।
बिदिनो बैसागु होनोब्ला गिबियावनो मोसौ बैसागु जाग्रोयो जोंना बेनिफ्राय मोसौ बैसागोआव मोसौफोरखौ दैमा एबा फु फुख्रिफोराव थुखैनाय जायो, बिदिनो थाराय, हालदै बिदिनो बु थुमनानै दिगलि लिथि थाराय हालदै बिदिनो बुथुमनानै मोसौखौ थुखैनाय जायो दैमा एबा फुख्रिफोराव ओ बिनि उनावहाय ओ बिसनि खाफालाव मोनसे मोनसे गोसोमनि एबा हांगारनि फथा होनाय जायो आरो ओ बिसोरखौ बिनिफ्राय फोथाराव लाना फैनाय जायो बिदिनो ओ थुखैखांनानै बेनि उनाव मोनाबिलियाव बिसोरनि फागा एबा दोनदालफोरखौ फागा बिसोरनि गुुलियाव खाग्रा फागाखौ ओ बावनाय जायो आरो बिदिनो आलारि बाथि लानानै बिबार बारनैसो लानानै धुफ आलारि बाथि फोजोंनानै खुलुमनाय जायो आरो बिनि अखानायनायै हाय बिदिनो ओ मानसिफोरनि ओ फोरबो जायो बिदिनो ओ गिदिरफोरखौ उन्दैफोरा खुलुमनाय बिदिनो ओ गिदिर फोर उन्दैफोरनो बोर सारस्रिनाय बिदिनो उन्दैफोरा बोर लानाय जायो आरो बिनि उनावहाय अखानायैहाय जोङो गानै जोमै बिदिनो ओ दखना गस्ला गोज्जा आर'नाइ फा लि बिदिनो फास्रा गोज्जा बिदिनो ओ लानानै ओ बिदिनो खानाय बेयाव ओ बिबार, आखाइयाव आसान, खाफालाव फुथा थोन थुनानै जोंङो मोसानो ओंखारलाङो बिदिनो हौवासाफोराबो बिदिनो ओ गाम मसा गोथां बिदिनो आर'नाइनि गस्ला बिदिनो आर'नाइ फास्रा ओ बिदिनो फावरि खायो, आर'नाइनि फावरि खानानै बिदिनो जों जयै मोसानो थांङो आरो बिदिनो ओ सेंग्रा सिख्ला मोनसे हा हानजा ओ बुरै बोरायफोरनि मोनसे हानजा बेनिफ्राय उन्दैफोरनि मोनसे हानजा जानानै बिदिनो थाङो आरो उन्दैफोरा बिदिनो थरखा लायो बिसोरो ओ खाम दामनो हाया नालाय बिनिखायनो बिसोरो ओ थरखा लानानै मोसायो आरो बिदिनो सेंग्रा सिख्लाफोरा बिदिनो खाम, सिफुं, सेरजा, गंगोना हारमुनि बिदिनो बायदि बायदि लानानै जोंङो मोसानो ज' ज' थांङो आरो बिदिनो ओ नोंथां मोननिथिंजाय माबोरैहाय बैसागुखौ फालियो नोंथाङा एसे फोरमाय होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ
बैसागो होनोब्ला माने सानसे सिगांङाव मोसौ थुखैनाय जायो मोसौ थुखैनायनि थाखाय मोसौ थुखायनायनि सानसे सिगां थाराय बुथुमनाय जायो थाराजों लो गोसे दिग्लि-दिग्लिलिथि फान्थाव बायना लाव, हालदै बेफोरखौ गासि खौबो जमा खालामनाय जायो मोसौ थुखैनाय बैसागोनि सिगां बेखौ बुथुमखांनायनि न अखानायै मोसौ थुखैनाय जायो जेरै मोसौखौ बैसागोआव दैमा एबा फुख्रि
फख्रि आरो दैमा जुदि गैया जाहैयोबा मटरनि दैजों बा दंखलनि दैजों थुगैनाय जायो। आरो बेवहाय मोसौखौ दैमायाव लांनानै जिखिनि जोङो बिसोरखौ थुखैनो थाखाय बुथुमनाय जायो थाराय दिग्लिलिथि हालदै। फान्थाव बेफोरखौ गाससिखौबो हानानै लाग्रोयो फुङावनो सिखारनानै दुग-दुगैनानै सिखारनानै हानानै लाग्रोयो माला सुयो फथा बानायो हांगार एबा माबा मोनसे गोसोम जो गोसोम जानांगौ आरो बुस्थुआ बेजों
फोननो थाखाय बा लगायनानै लायो जानायथाव होनानै इनि उनाव दैमायाव होनानै लाङो होनानै लांनायनि उनाव लाइ बिलाइ गांसेयाव खाला होबा हो जायो होआबा जा होआबाबो जेबो नङा सा थि खालाखौ जोंनिथिजाय होनाय जाया साथि खाला खौ फागाजो थारायखौ गायनानै दिग्लिलिथिखौबो थुनानै ओमफ्राय मोसौ खुलुमो आरो खुलुम बावखांनायनि उनाव खुलुमो खुलुमनायनि उनाव दुगैस्र'यो दुगैस्र'नानै मोसौखौ थुखैनाय जायो थुखैनानै फथाखौ फोनो बेनिफ्राय मालाखौ गानहोयो ओमफ्राय लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै बारि जा बिदि होननानै बुंनाय जायो ओमफ्राय मौसौ थुखैनानै लाबो खांनायनि उनाव थिं सायाव सारना होयो लावजा, फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै बारि जा होननानै बिदिनो बारायलांबाय थाथों होननानै थिंसायाव सारना होयो।
औ
ओमफ्राय न' न'नि दरजा दर्जा फाख्रि न' न'नि दर्जा इसुं गुलि बेफोराव ओमफ्राय बाथौआव मालाखौ आरो दिग्लिलिथि थारायखौ थुना होयो आलायनाय जायो।
औ
बिनि न'खानायै एक थारिखाव मानसिखौ मान गदेर मानसिफोरनि बोर लानाय जायो उन्दैफोरखौ बोर होनाय जायो बैसागोआनो जाहैबाय बर'नि मोनसे गाहाय फोरबो बैसागोखौ आसामनि गुबुन गुबुन जायगायावनो फालिनाय जायो बियो बर'नि गोदोनि आबै-आबौमोननि फालिलांनाय रंजाथाइ फोरबो नङा होमबा
औ औ नोंथां
बैसागोनि समाव गासै बोराय-बुरै, गथ'-गथाय, सेंग्रा-सि सिख्ला गासैबो रंजा-बाजायै दुखु दाहाखौ दोनथ'ना गारथ'नानै ज' ज'यै रंजा-बाजा मोसालायो नङा होमबा नोंथां।
औ
बिदिनो गाननाय-जोमनाय गाननानै देलाय-मालाय गासैबो ज'यै मोसानो ओंखारो
औ
बोराय-बुरै, गथ'-गथाय बिदिनो मोनसे मोनसे हानजा ओंखारो सेंग्रा-सिख्लानि हानजा गथ'-गथायाइनि हानजा बोराय-बुरैनि हानजा
औ
बेफोरदिंनो गथ' फोरा सल' मेथाइजों खननाय जायो खरखा ला नाय आखाइ खबनानै खनना मोसानाय जायो गेदेरफोरा खायाफा खेसेद देन्सो मोसायो खायफा बिदिनो जि नांगौ जोंनो बैसागोआव हारि हारमुनियाम, सिफुं, सेरजा बेफोरखौ लानानै गासैखौबो सिफुं बेफोरखौ गासैखौबो लानानै दख'ना गोमो गस्ला खायमा आर'नाइ आरो जान्जियाव खानानै आरो हौवाफोरा गामसा गस्ला ओमफ्राय आर'नाइ ओमफ्राय खर'आव फावरि खानानै बेफोरबायदिनो मोसानो ओंखारलांनाय जायो ।
औ ।
खाम लानानै बिदिनो मोसानो रंजा बाजा ओंखारलांनाय जायो । नोंथाङा आरोबाव एसे फोरमायनो हाबावगोन ना नोंथां?
औ नोंथां । बैसागु होनोब्लाथाय जों गोदो गोदाय आबौमोननिफ्रायनो सोलि सिलिबोनाय बैसागुआ गोदो गोदायनिफ्रायनो खुगा मेथाइजों रोजाब बै रोजाबै मोसाबोयोमोन नाथाय दा आथिखालाव बिदि नुनो मोनला । ओ दानाथ' केसेटजोंसो बांसिन मोसानाय नुनो मोनो । ओ बिदिनो ओ जोंनिया गोदो जोबोर मोजां जायोमोन आरो मोसानाय फोरा बिदिनो खुगा मेथाइ खनोमोन गोदै रैसुमै गारांजों ओ बिदिनो खामनि गोमनायजों सिफुंनि रिंनायजों जोबोर मोजां मोनोमोन आरो गोदोनि दिनाव जोंनि आबै आबौमोना ओ खनलांनाय बे मेथाया बे मेथायजोंनो जोङो दिनैसिमबो मोसायो आरो दानि जुगाव एसे एसे एला खम नुनाय जाबाय आरो बिदि मेथाइजों खुगा मेथाइजों मोसानायखौ । केसेटजोंसो मोसानाय जायो ओ बिदिनो जोंनिया दुखु दाहाफोरखौ दोनथ'नानै बिदिनो बैसागुआव रंजानाय जायो । आरो बेजों लोगोसे जोंनिया बैसागुबो मोसायो बिदिनो ओ फांस बो खुलिनाय जायो बिदिनो ओ गोबां जायगा जायगायावबो बिदिनो दाना ओ फांसन खुलिनाय खुंनाय नुनाय जाबाय । दानिया गामि गामि आरो जोङो बिदिनो जायगा जायगा गामि गामि हाबनानै जयै मोसानो थाङो बिदिनो जोङो रंजा बाजायै बैसागुखौ स्नि सान फालिनाय जायो । यो बिदिनो बयबो रंजा खुसियै फालिखांनायनि उनाव बिदिनो जोंहा मोसानायनि जोबनायनि उनाव बिदिनो जोंहा खाना जायो बिदिनो जोङो मोसा नो थांनानै माइरं एसे एनै हरनायखौनो जोंङो बिजोंनो खाना जायो आरो नोंथां । बिदिनो माइरंखौ एसे फाननानै बेजोंनो जोङो बेदर बिदिनो था संख्रि, मैगं, बिदिनो दालि, आलु बायनानै बेजों रंजाखांनानै जों बेयाव जयै खाना जानाय जायो आरो नोंथां । नोंथाङा एसे फोरमायनो हागौ हाबावगोन नामा बैसागु मोसानायनि सायाव? हेल' नोंथां ।
औ नोंथां खोनादों ।
ओ
औ नोंथाङा बुंनाय बायदि फानसनाथ' फानसन खुंनायाथ' जोबोद मोज जां आरो जोंनि ओनसोलावबो फानसन खुंनाया जाहैयो । आरो बैसागोनि एक थारिकावनो जोंना फांसन खुंनाय जाहैयो आरो बेवहाय गिदिर गोलाव मानसि मानसिफोरा जोंनो बोसोन होयो जेरै जोंखौ बुजायो बैसागोआ बैसागोखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो आबै आबौमोननि दिननिफ्रायनो फालि फालिबोबाय बिखौ बे फोरबोखौ बैसागोआ जोंनि बर'नि मोनसे गिदिर फोरबो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां ।
औ रंजा बाजा बैसागु फांसनखौ फालिनाय जायो। बेयाव बयबो बोराइ बुरै गथ' गथायाइ गासिबो लोगो नांनानै जयै रंजा बाजा फांसनखौ नायनो थाङो । लोगोसे सल' खनग्रा खनगिरि लिंहरो आरो सल' खनग्रा खनगिरि
जोबोद मोजां मेथाइ खननानै थाङो बेखौ खोनासंनानै मोजां मोनो बैसागु मेथाइ बेफोरदि आरो जायहा मोसानो गोसो गुदुं जानानै थायो फानस बिसोरो मोसायो आरो गिदिर गोलावनि बोसोन होनायखौ जोङो खोनासंनानै मोजां मोनो फानसननि फानसननि गेजेरजोंनो जोबोद मोजां मोजां जोंनो बोसोन होलाङो। गिदिर मोनसिफोरा बिदिनो फांसनाव जायहा सल' खननो गोसो जायो बैसागु मेथाइ बेफोरो खन बेसोरो खननाय जायो
ओं ।
आरो बेजोंनो लोगोसे जोंबो नायनानै रंजाफायो
औ ।
बिहामजो हानजा बिखुमजो हानजा गासैनिबो खेला होनाय जायो बैसागोआव फांसनजों लोगोसे खेलाबो होनाय जायो। गथ' गथायाइनिबो खेला होनाय जायो । जेरै खारनाय बारनाय
औ ।
इदि आरो बिहामजो हानजानि काबादि खेला बिखुनजो हानजानि काबादि खेला बेफोरबायदिबो बैसागु बर'नि बैसागो फांसन खुंनायाव बिदिनो खुंनाय जाहैयो थारमाने
औ ।
हेलौ नोंथां जोंनाथ' समाबो जाबायानो नोंथांजों राय्लायनानै गोजोननाय मोनबाय ।
गोजोनथों नोंथां ।